खुलुमबाय नोंथां।
नोंथां
औ नोंथां होमबा जों दिनैहाय दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां? औ औ औ दा नोंथां जोंथ' दावबायनानै गोबां बायदिसिना गियान मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ दा जोङो जोंनि जेनोखि दावबायनाय बा सिगाङाव दावबायखांनाय बिनि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै हमबा नोंथां
औ नंगौ।
थगायनानै जों मा मा मिथिनो हादों दावबायनायनि गेजेरजों जोङो बबे जायगानि जेनोखि ओ सरासनस्रा गियानफोरखौ मोननो हादों बा बै जायगानि सोमोन्दै एफा एनै मिथिबोनाय बाथ्राफोरखौहाय जोङो सावरायनोसै नामा ओ जोंनि आसाम आसामनिनो खाथियाव थानाय मोनसे रायजो जों बयबो मिथिखायो नङा हमबा नोंथां बे जाहैबाय जों मेघालय मेघालय होननानै बुङो जायखौहाय जोङो सानसे समावहाय जोंनि आसामजोंनो जयै नांजाबफानानै दङ'मोन। होमबा नोंथां दा नाथाय गुबुन रायजो हिसाबै बिसोरबो गावलांबाय दा बे जेखियानो जादोला नाथाय जोंनि सा सानजा भारत बा जायखौ ज जोङो नर्थइस्ट होननानै मिथियो बे नर्थइस्ट आवहाय जोङो बेरायग्रा जायगा होननानै बुङोबा गुबैयै जोङो मेघालया आरो जोङो अरुणाचलखौ मिथियो नाथाय आङो ओ जेनिखि आंनि जेनाखि मोन्दांथिफोरा आं बेरायनानै मोननाय गियान बे बेरायनानै मोननाय गियानखौहाय नोंथांनो आं फंनैसो बुंलांनि ओ जोङो थांदोंमोन सानसे ओ मेघालयआवहाय बे मेघालयनि
ओ मेघालयनि राजथावनि शिलं बे शिलंखौ बारलांनानै मोनसे माने गोबां बेरायग्रा जायगाफोर दङ नाथाय जोङो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बेनो जाहैबाय सेरापुन्जि होननाय नोंथां नोंथाङाबो खोनादों जानो हागौ जायगानि मुंखौ
नंगौ
दा थारैनो जेनिखि शिलंआव जेब्लानाखि फार्स्ट टाइम थांदोंमोन अब्ला मोनसे बाथ्राखौनो गिबियावनो सोलोंग्रोदोंमोन बेनो जाहैबाय ओ जेनोखि ओ जोंनि थांनाय फैनाय गारि मथरफोरनि मोनसे आब्रुथि नोंथां। बे आब्रुथिखौहाय थारैनो बेयाव नुबोनानै मोजां मोनबोदों मानो होनबा ओ बिसोरनिया लामाया थारैनो बुंनो थाङोब्ला उम मोनसेल' लेन्ड जायो जाय लेन्डजोंहाय बिसोरो थांलाय फैलाय खालामो दा बेनि थाखायनो बिथांमोननि जेनोखि दावबायनाय बे दावबायनायावहाय दावबायनाय समाव थांलाय फैल बिलइ खालामनाय समावहाय मोनसेबो गारियानो बबेबा मोनसे गारिखौ बारस'वा बबेबा मोनसे गारिनि सिगाङाव बारस'ना थाङा बेबायदि जायो बिसोरनियावहाय माब्लाबा समाव ट्रेफिक जायोब्ला ट्रेफिक जायोब्ला बिसोर बिसोरो मोनसे गारिनि उनाव मोनसे गारिनि उनाव मोनसे बेबायदि ला लाखिनानै थायो दा बेखौ मोनसे बिथांमोननि मोनसे डिसिप्लिन जायखौ नुनानै मोनसे गोजोननाय मोनबोदों आरो बेजोंनो लोगोसे े सेरापुन्जि होनोब्लाथ जों बयबो मिथिखायो ओरैबायदि मोजां जायगा जायखौ थांनानै नायोब्ला गोसोफ्रा गोजोननायखौ मोनो नोहायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो सेरापुन्जि होननानै बुङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ जों गोसोआव फैबावो बेनो जाहैबाय दा ओ मुलुगनि बांसिन अखा हानाय जायगा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जायगायावहाय माने गोबांथार अखा हानायखौ नुनो मोनो दा बे जायगायाव थांबाय जायगायाव थांनानै गोसोखौ थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेवहाय दङ जोंनिया वाटारफल थारैनो जोङो जोबोद समायना नायनो मोनो बेखौहाय ओ जोंनि शिलं टाउननिफ्राय ओ जेने मेघालयनि राजथावनि शिलं बे शिलंनिफ्राय ओरैनो एसे गोजानानो थांनांगौ जायो सेरापुन्जियाहाय जाय जायगायावहाय गोबां मानसिफ्रा माने भारतनिनो भारतनिल नङा जोंनि मुलुगाव थानाय गोबां जायगानि मानसिफोरा थारैनो बे जायगायावहाय बेरायनो फैयो थांनानै ओ थांनानै गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा बेवहाय गोबां मानसिफोरानो दाब दाब जायगानिफ्राय बेरायनो फैयो नोंथां आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बेयावहाय जोंनि जेनाखि ओ जों जे जोमै होननानै बोनो थां बे जोमैया जोङो खाथि खाथि थानायखौ नुनो मोनो जायखौहाय जोङो नायनानै थारैनो गोसोआव गोजोननाय मोनो नोंथां
नंगौ
आरो बेजोंनो लोगोसे ओ बेनि जेनाखि बोथोर बे बोथोराबो थारैनो एरैबाय मोजां जाय जायगायावहाय जोङो पलैसीन बा जोंनि जेनोखि आबहावा गुबुंले जानाय बैफोरबायदि जिनिसखौहाय जोङो थारैनो जोबोद खम नुनो मोनो नोंथां दा बेनिखायनो ओ हायोब्ला जोङो बेफोरबायदि जायगाफोराव बयबो गावबा गाव न'खरफोरखौहाय लानानै थांनानै सानसेब्लाबो देखायनानै लाना फैनो हानांगौ नोंथां
औ
आरो बेजोंनो लोगोसेनो जोङो बै जायगानि जेनोखि सुबुंफोरनि थांना थानायनि ओ थांना थानायनि मोनफा मोनफा जेनोखि बिथिं बेफोरखौबो जोङो थांनानै नुबोदों बिथांमोननियावहाय जोंनि जेनेखि आसामाव थानाय मानसिफोरनि आबाद मावनानै जानायनि राहाफोर बे आबाद मावनानै जानाय बा माइ आबाद मावनानै जानाय थानाय राहाफोर बेफोरो बिथांमोननियावहाय बारा नुनो मोनो थाङा बिथांमोननियाव थारैनो गोरान आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो सम लायै सम
बेबायदिनो ओ मा खालामो जोंनिया बेफोर जायगाफोरावहाय जोंनि जेनोखि टुरिस्टफोरनि जेनाखि थांनायफोर बैफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि जेनोखि बेनि जायगानि मानसि सिफोर बियो बांसिनै सोलियो होनना बुंनो हायो नोंथां ना नोंथाङाबो ओ दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदो
औ नोंथां ओ दावबायनाय होनोब्ला जोङो आङो ओ माने दावबायदों खाथि खालानि बे ओ जोंनि बा आसाम रायजोनि ओ सिङावनो ओ माखासे जिल्लाफोराव दावबायदों आरो नोंथाङ औ
औ नोंथां औ
थिग जेरै जोङो ओ माने दावबायनो दावबायनाय होनोब्ला माने जोङो बयबो दावबायनांगौ जोङो दावबायोब्ला आरो गोबां माखासे ओ खोथा बाथ्रा बा बै ओ ओनसोलनि मोनसे ओनसोलनिफ्राय थांनानै जोङो बै गुबुन मोनसे ओनसोलनि माखासे हुदाफोर बा थानाय नि ओ खान्थिफोर बा जानाय नि दा बेफोरबायदिफ्रा जोङो एसे आलादा आलादा जायो बेनिखायनो जोङो बै दाउ दावबाय होयोब्ला जों बा दावबायनानौ जोंओ नायगिदिंहौयोब्ला जोङो फोरनि बैसोरनि माने ओ जा थानाय जानाय ओ बैफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनो आरो जोङो बैफोर ओ बिसोरनिफ्राय दा बेनिखायनो जोङो ओ दावबायनांगौ अब्लासो जोङो माने ओ माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ मिथिगोन बा जोङो सोलोंनो हागोन ओ बि थिग बेबायदिनो आंबो दावबायदोंमोन जेरै ओ गुवाहाटियाव दावबायदों ओ लोगोसे ओ जोङो ओ ओमफ्राय आरो तेजपुर जरहाट ओ लोगोसे ओ काजिरंगा ओ बिनि उनाव जोङो जोंनि ओ आसाम रायजो निनो सिङाव थानाय बि टि सि
औ औ
ओनसोलनि जेरै मानास हाग्रामा अरां हाग्रामा आरो लोगोसे जों जेरै सिखोना जाहार हाग्रामा बैफोराव दावबायदों माने हाग्रामा ओ मोनसे उम जायगायाव बा ओनसोलाव बादस नोगोर सोहोराव दावबायनाया दावबायनायनि मोनदांथिया ओ एसे आलादा जायो ओमफ्राय जोङो हाग्रामाफोराव दावबायनायनि जोङो मोनदांथि एबा ओ मोनसे गोजोननाय मोननाया ओ माने आलादा जायो बै हाग्रामाफोराव दावबायनानै माने जोबोद माने बांसिन माने गोजोननाय मोनो आरो मि मिथिंगानि गेजेरावहा थांनानै जोङो ओ बा बारहावाफोरखौबो जोङो माने मोजां एकदम फ्रेस माने मोनहैयो बैयाव थांनानै ओमफ्राय लोगोसे आरो जोङो ओ मिथिंगानि बायदिसिना गोथां गोथां बिफां लाइफां बेन्दों बेला बेफोरखौ जोङो नुहैयो ओ सिनाय मोनै माखासे जोंनि जाय बिफांफोरा जोंनो सरासनस्रा ओ जोंनि न'खरफोराव बा गामिफोराव जोङो नुनो मोना बैफोर बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो बै हाग्रामाफोराव थाङोब्ला नुनो मोनहैयो आरो।
नंगौ थार नंगौ।
बिनि अनगायैबो आरो माखासे जेरै जिब जुनारफोर बा दाावमा दाउसाफोर बेफोरखौ नुनो मोनो जेरै- मै, गान्दा,, मैदेर ओ अमाफोर बा बेनि अनगायैबो जों मालाबा समाव ओ मोसा बायदिफोर खौबो जोङो माने बैफोराव दावबायोब्ला नुबोयो। नुनो मोनो नोंथां माने मोगथाङाव जोङो नुनो मोनहोयो आरो जाय जाय मुवाफोरखौ जोङो- थोंजों मेगनजों नुनो मोनाखैमोन बा- बेखौ फट' बायदिसिना पिकसार आवल' जोङो नुनो मोनदों बैफोरखौ बफोराव माने मोगथाङाव नु नुहैनानै खाथियाव नुहैनानै जोङो माने जोबोद गोजोननाय मोनो। नाथाय आरो जोङो हमदां हायो बैफोर जुनारफ्रा माबायदि रोखोमनिमोन जों बेखौ मिथिनानै मोनो ओ थिग बेबायदि बिनो ओमफ्राय आं ओ गुवाहाटियाव दावबायदोंमोन। नोंथां गुवाहाटियाव बुंनो माने गुवाहाटिया गोदोनि बायदिथ' नंला दायो आथिखालाव गोबां माने गिदिर जाबाय बा मोजां ओ ओ गोलाव गोलाव माने जायखौ जोङो फ्लाइअभार होनो बेफोर माने जेरावबो माने बेफोर जाजोब्बाय।। माने दायो थाङोब्ला एसे माने आन्दायनो नायगिरो आरो। गोदोनि गुवाहाटिया माने माने आलादामोन दायो ओमफ्राय जोङो थाङोब्ला एसे आन्दायनो नागिरो जायगाफोरखौ। ओ नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बे गारिनि बेलायाव बा दावबायनायनि माने हान्थिनायनि बेलायाव गारिजों माने जोबोद दासिमबो माने जोबोद जेंना आरो जोङो ओ ससे लामा थांनोब्लाबो जोङो गोबां गारिया जाब जानायनि थाखाय जोङो ओ जाय लामाखौ जोङो ओ जि मिनिटाव मोनहैनांगौमोन नाथाय नाथाय बे लामाखौनो जोङो ओ खावसे घन्टा बा घन्टासे जोङो ओ माने थांनांगौ जायो। बे जामफोरनि थाखायनो माने बियो बेफोर गोबां जेंना आरो जोङो सम बायदि माने मोनहैनो बा जोङो बहाबा सम बायदि मोनहैनोब्ला जोङो गोबां माने समनि आवगायनो जोङो थांब्लासो जोङो यदि मोनहैनो आरो नङाब्ला जोङो खम समनि गेजेराव जोङो मोनहैगोन होननानै जुदि थाङोब्लाथाय जोङो नाथाय बे जामावनो जोङो फासिनानै जोङो लेट जाहोयो आरो बेबायदि माने जादों आरो नों माने जों बे दावबायहैनाय समाव
औ बे मोनफा मोनफा बे मोनफा मोनफा मोनदांथि जाहैबाय नो
नंगौ नोंथां नंगौ औ।
अब्ला नोंथां जोङो दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनायखौ एसेखिनिआवनो दोन्थ'नोसै नङा होमबा।
औ जागोन दे नोंथां दे।